खोनादों नोंथाङा हेलौ
औ हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदोंमोन नोंथाङा?
नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दङ उन्दुथ'वाखै आरो नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै दायो ओरैनो दं आं माने नोंथांजों मोनसे सल' खोन्थानो होननानै नोंथांनो जुदि नोंथाङा सल' खोनानो मोजां मोनोब्ला मोनो नामा नोंथाङा औ मोनो दा?
जोबोद मोजां मोनो आं सल' होनबाथाय खोनासंनो गोदोनिफ्राय आबौ आबौनिफ्राय खोनासंबाय आरो दा देरनानै मबाइल जुग जानानै जेबो खोनासंनाय जायाखै आरो नोंथाङा खोन थाब्लाथ' जोबोर मोजां जागोन आं खोनासंनो जोबोद इन्टारेस्ट मोनो मोजां मोनो आरो।
औ औ होनबा खोनासंदो नोंथां आं दिनै सल' मोनसे सल' लादों आरोखि जे सनानि हांसो आरोखि सिगां गोदो खोना खोनादों जानो हागौ सनानि हांसो
औ एसे खाना फामदोंमोन दायो नोंथाङा एसे मोजाङै बिजिरना खोन्थाबादों आरो मोजां सिन मोनबावगोनसो आरो गोसोआवबो थासिनबावगोन आरो
औ आं एसे बिजिरना होलांसै सनानि हांसोखौ
उम
औ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांबाय थादो नङा होनब्ला? औ मोनसे समावहाय खरसे फाख ख्रियाव सनानि गां गोनां मासे समायना हांसो थायोमोन आरोखि। मायावहाय हरसे फाख्रियावहाय औ हरसे फा फख्रियावहाय फाख्रियाव लायनो खरसे फख्रियावहाय मासे समायना हांसो थायोमोन आरोखि। फख्रि खाथियाव सानै फिसाजोजों लोगो से सासे हावरिया आइजो थायोमोन आरोखि सानै फिसाजोजों सासे हावरिया आइजो थायोमोन आरोखि फुख्रि खाथियावहाय औ बे आइजोआ औ बे आइजो आरो सानै फिसाजोआ बेसेबां दुखुथिया बेखौ हांसोआ नुदोंमोन बेनिखायनो बियो सानदोंमोन आंनि सनानि गांखौ बिसोरनो होयोब्ला बिसोरो गोजोनै जिउ खुंनो हागोन होननानै सानदोंमोन आरोखि। गावनि सनानि गांखौ होयोब्ला बिसोरो मोजाङै रायजो जानो हागोन होननानै सानदोंमोन आरोखि ग बे बे फुख्रि खाथियावहाय थायोमोन नालाय। औ फिसाजो दुखिया हायजो आरो फिसाजो फिसाजो सानै औ थायोमोन नालाय।
बेबादिनो साननानै हांसोआ बुरि आइजोनि न' फारसे बिरलांबाय आरोखि। औ औ बिरलांबाय। जेब्ला बुरि आइजोआ हांसोखौ नुबाय बियो बुंबाय जानगाराव थां होननानैसो जानगाराव थां होननानैसो बुंबाय आरोखि उल्थासो सोरबा सोरबाथ' सनानि बिदि हांसो फैयोब्लाथ' लाखिखायोसो नङा होनब्ला औ बेहा जानगाराबो थांसो होननबाय आरोखि गोजानाबो जा थां होननायसो जाबाय बेना। जोंहा नोंनो होनो जेबो गैयाासो होनहरबाय आरोखि। हांसोखौहाय होनबाथ' जोबोद बियो नैबे आइजोआ दुखियाबो गुबुननि खहा सानग्रा नङा आरोखि नैबे आइजो खिया आउजोआ
औ।
औ ओमफाय आंनो जेबो नाङा आं बेयाव नोंसोरनो आंनि सनानि गांखौ होनोसो फैदों। हांसोआ बुंबाय आरोखि
उम।
आं हांसोनो जेबो नाङा होननानै आंनो जेबो नाङा आं नोंसिनो सनानि गां होनोसो फैदों होननानै बुंबाय आरो। बेखौ ओ बेनिफ्राय हांसोआ गावनि गांखोसो ओमफाय
ओ बिनिफ्राय हांसोआ गावनि गांसे गां बख'बाय आरो बिरलांबाय आरोखि
उम।
औ हांसोआ बुरि आइजो आइजोनि आइजोनि आइजोनि सायाव हापता खुनसेयाव खनसे फैग्रा जाबाय। अ माबा माने ओरै जादों आरो सप्तायाव खनसे फैग्रा जाबाय आरोखि हांसोआ सानफ्रामबो सप्थायाव औ बोराय बुरि माने नैबे ओरैसो आरोखि न'खराव आइजो सासे थायो आइजोना फिसाजो सानै औ रंजालि, रैमालि आरोखि फिसाजोना नामा।
औ।
औ सानै फिसाजो थायोमोन आरोखि
औ।
सु मोनफ्रोमबो सप्तायाव फैग्रा जाबाय आरोखि जे गांसे गांसे गावनि गांखौ फुना होलांबाय थायो आरो जेन बिस्रा संसार जानायावहाय गोरलै संसार जानो हायो होननानै आरो खनफ्रोमबो औ गांफायै सनानि गां होलाङो आरोखिअन खनफ्रोमबो फैगाफ्रोमबो सनानि गां मोनसे मोनसे मोनसे होलांबाय थायो आरोखि बुरि आइजोआ बे गांखौ फानो आरो
ओम
फानसै औ बियो दानिया गावनि फिसाफोरखौ आलो गोजोनै जिउ खुङो नाथाय सम बारलांनायनि उनाव बियो लुबैसुला लुबैसुलि जालांबाय आरोखि जों मानसिखौथ' मिथिखायो बांद्राय लुबैग्रा जायो औ बांद्राय लुबैनाया लुबैयो जोङो ओमफाय आंनो गासैबो गांखौ खनसेयैनो नांगौ होननानै बुंबाय आरोखि सानसेखालि नैबे आइजोआ लबिया खामबाय बियो लुबैसुला लबैसुलि आयजो बियो बिरलांनानै आरोबाव फैफिन फैफिनाब्ला मा जागोन बुरि आइजोआ बुंबाय आयै बियो जोंनि आंखालनि समाव मदद खालामबाय जों बिखौ दुखु होनाङा बिनि फिसाजोफोरा गावलायबाय अ खावलायबाय नाथाय बुरि आइजोआ गावनि थांखिखौ लाबाय आरोखि नै ओरै बुंबायमोन आरोखि नै फिसा फिसा सानै दंमोन नालाय रंजाल औ नै बे फिसा सानैया बुंबाय आरोखि आयै बेयो जोंखौ दुखिया बा जोंखौहाय जोंनि खैफोद समाव जोंखौ गोबां बिदिनो मदद खालामबाय बे फैफिनाब्ला मा जागोन होननानै बुरियासो बिबाय नालाय आंनो खनसेनो गांखौ नोंनि गांखौ नांजोबगौ होननानै
औ
फिसाजोफोरा बिदि होननानै बुजायबाय आरो होमबाबो लायासै आरोखि नै बे बुरैया अख्रा थायोना बिदिनो औ बिदिनो गोबां लुबैसुला थायो लुबैसुलि थायो बेबायदिनो जेब्ला उननि केबाव हांसोआ फैबाय बुरि आइजोआ बिखौ हमबाय आरो गांफोर गांफोरखौ फुबाय बिखौ गोमा होनानै बिनि फुननाय गासैबो गाङा सरासनस्रा गांआव महर सोलायबाय आरोखि ओरै औ नैबे गासैबो गांफोरा हांसोनिया बेखौ जेरै फुनाय लोगो लोगोनो नैबे सनानि गाङा नैबे जे हांसो गुबैनि अ हांसो गुबैनि गाङा जेरै जायो नै गां खालारा सोलायफिनबाय आरोखि जेरै गुफुर जाफिनबाय आरोखि लुबैसिलि हिनजाव आं नोंखौ मदद होबाय होननानै बुंबाय आरोखि हांसोआ नाथाय नों आंखौ बुथारनो नाजाबाय नोंनि आखायाव थानाय गांफोरा सरासनस्रा गां आरो बेफोरा जेबो बेसेन गैया हांसोआ रागाजों बुंबाय आरोखि बेखौहाय हांसोआ बुंबाय आरोखि लुबैसुला नों हिनजाव होननानै आं नोंखौ नोंनि खैफोद समाव मदद खालामबाय नों आंखौ बोथारनोसो ओंखारदों होननानै हांसोआ बुंबाय आरोखि बे सरासनस्रा गांडावहाय होननानै सरासनस्रा गांसो जाफिनजोबगोन होननानै साव होबाय आरोखि आं माब्लाबाबो फैफिनला होनबाय आरोखि हांसोआ बिखौ बुंनानै हांसोआ बिरलांबाय बुरि हिन्जावा गावनि गोरोन थिखौ हमदांनो हमबाय नाथाय बियो जोबोद गोबाव जालांबायमोन बेखौनो जों गियान बांद्राय लुबैनाया जेबो लाब गैया आरोखि मिथिबाय नोंथां जोंखौहाय बांद्राय लुबैनाया जों खहा खालाम आरो जा दं जोंहा बेबो थांफिनो आरो बांद्राय लुबैयोबा
औ
जि हांसोआ बेखौहाय गोबां बिदिनो रां खावरियाव गोबां मदद खालामबाय गोबां दुखिया आइजोमोन बियो थेवब्लाबो बियो फिसाजो मोना फिसाजो सानैया बुंबाय आयै जोंखौ बियो गोबां बिदिनो दुखिया समाव जोंखौ खैफोद समाव गोबां बिदिनो रैखा खालामबा आयो बिदि दा खालामसै होननानै बुंब्लाबो लायाखिसै आरोखि बिमानि खो थाखौहाय औ माबा बिमा खोथा अ फिसाजो खोथाखौहाय बिदिनो जों बांद्राय ल' नैबे जोङो सल'नि गेजेरजों बेखौनो जों मोनथिनो मोनो जे जोंहा बांद्राय ल'ब जायोब्ला जोंहा जा दङ बेबो जोङो गोमानो खोमानानै लानो गोनां जायो आरोखि नङा होनबा नोंथां औ औ जोंनि गामि ओनसोलफोराव बिदिनो सोर खौबा मेगन सानाय मानाय बेफोरखौ नुयो आरोखि नैबे बेेफोर आरो ख नैबे सल'नि गेजेरजों बेफोरखौ जों खोना मिथिनो मोनदों जे जों बांद्राय लब जायोब्ला जोंहा जा दं बेबो थांफिनजोबो होनना ना मा बुङो नोंथां
औ नोंथांनि सल'खौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेफोरबायदिनो आइदिया बा सल'नि गेजेरजों रोंगौ थि हमदांनो आयदा मोनदों आरो बे सल'नि गेजेरावथ' जोबोद मा होनो रोंगौथि एबा जोंनो मा होनो जोंनि बेफोरबायदिनो ससाइटिनि फोरखौ बेफोरखौ फोरमायदों आरो बे सल'नि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो जोबोद गोरिब थायोना
औ
गोरिबफोरा जेसेबां मोनो इसेबां लाजोबो आरो गासैखौबो खनसेनो मोनजोबनो लुुबैयो आरो मोनबाय थाबा मावा दाङा बे बेफोरबायदिनो जेरै दा बुरिया हांसोनिफ्राय हांसोआथ' गोरिब होननानै बुरिनि न'खरखौ नायदोंमोन नालाय मोजाङै मोजां सब सप्तायै सप्ता फैनानै गावनि सनानि गांखौ होफैदोंमोन नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदिनो बुरिया माहाजोन जाबाय गोरिब न'खरनिफ्राय आरो मावा दाङा बेफोरबाय दिनो मोनदावबाय थाबाय मोनदावबाय थानानै बेफोरबायदिनो हांसोनि गांखौ आरोबाव बांसिन निफ्राय बांसिन लुगैबाय आरो बे खनसेनो बेसेन गोसा फाननानै लाजोबनो लुगैबाय आरो नाथाय बै समावनो हांसोनि गांथ' नर्मेल जाजोब्बाय बा हांसो गुबैनि बायदि जाजोब्बाय सनानि जायासै बेसेन गोनांसा नंला
औ
औ बेफोरबायदि जाबाय आरो मानो होनबा बे बुरिनि लुबैनायनि जाहोनाव जाबाय आरो बुरैयाथ' जोबोद गोरिबमोन गोरिबावहाय जोबोद हेफाजाब होबाय हांसोआथ' नङा होमबा बे हेफाजाब होनायखौ बियो मोनथि यागारासिन एबा बाव गोमानानै गावनि लुबैनायखौ देरसिन खालामनानै बियो हांसोनिफ्राय मोननाय बा सनानि गांफोरखौ मोननाय बेफोरखौबो बावगोमानानै बियो मोनस्रायासै आरो इ उनावहायथ' गावनि लु बैनायावनो बेफोरबायदि जेंना सोमजिहोनानै लाबाय आरो बियो। औ। औ माखासे सुबुंफोराबो बेबायदिनो थायो। गावनिफ्राय मोनबाय थाबा बांसिननिफ्राय बांसिन मोननो लुगैयो। थिग बे बुरिबायदि औ मोनदावबाय थाबा बांसिननिफ्राय बांसिन लुगैयो सुबुं माहारिया फोराबो बेबायदिनो आरो। जोंनि लुबैनायानो जोंनि देरसिन मा होनगोन खहा खालामो आरो जोंखौ। बिनि थाखायनो बांद्रायबो लुबैनाङा होननानै बे सल'नि गेजेरजों जों मोन थिनो मोनबाय आरो बा हमलांनो हाबाय आरो बे सल'नि गेजेरजों नोंथांनि सल'खौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनबाय। ओमफ्राय जोंहा टाइमआबो जाबाय। इयुनावबो बेफोरबायदिनो सल' खोनासंबावगोन एबा नोंथाङा आरो रोंबावनाय दं होननानै आसा खालामबाय।
औ।
बावगोन होननानै औ दे।
औ।